ओम आं दा नोंथांजों सावरायनो सानदों जेनेबा आखाइनि बिदा एबा स्किल आरो।
औ
मानसिनि जेनेबा जोनोम जानायनिफ्राय थैजासिमाव मानसिया माबा मोनसे नङा होमाबा मोनसेथ' मावना जालांखानांगौ जायो नालाय। जेनेबा बेयावनो माखासे जेनेबा बिराद गोबां बिदा दं आखाइनि। लेखा फरायनानै जेनेबा गासिबोथ' साख्रि बाख्रि मोनजोबखाया नालाय। बेनिनो जेनेबा माखासे जे जेखाइ खबाइ हेबनायाबो मोनसे बिद्दा ओ मिस्ट्रि खामानि बा दर्जिनि बा माल माल बुस्थु फानथिंनाय बेफोरबो मोनसे जेनेबा आखाइनि बिद्दा नङाबाबो बेफोरो जेनेबा मेलेमजोंबाबोथ' ओ मेलेम खाथायनानैबाबोथ' मावनाय मोनसे खामानि बेबो बिददायानो आं बेबायदि खामानिखौ मावनो रोङो सोरबाबा मेथाइ सावना फानो सोरबा आइजोफोरा आखाइनि माबा मोनसे हेबना फानो जेनेबा बेफोरबायदिनि बिथोरावनो जेनेबा नोंथाङाबो गामि ओनसोलाव सोरखौबा नुनो मोनदों नामा नोंसोरनि गामि ओनसोलाव जेनेबा बेफोरबायदि माबा मोनसे नङा माबा मोनसे बिद्दा मावनानै जेनेबा मोजाङै न'खर दाफुंनाय
नंगौ नोंथां नोंथाङा जिथुनाखि बुंदों एबा नोंथाङा जेथुनिखि सोंथि सोंदों नंगौ जोङो बेफोरबायदिनो जोङो नोंथाङा जे बुंदों आखाइनि हाबा जेरै आखाइनि होननानै बुंङोबा जोंहा अनेक रोखोमनि जोंहा खामानि थायो जे जों आखाइनि हाबा जोंहा अनेक रोखोमनि जेरै खामानि दं जेरै जेखुनु खामानि जेरै आखाइनि हाबा होननानै बुङोबा जेरै जोङो जेखाइ खबनाय जेखाइ खबाइ हेबनायनिफ्राय लानानै बेै माखासे जि दानायनिफ्राय लानानै माखासे बेबायदि माने मा बुङो फार्निचार फारनिचार माने होनबा दाइनिं टेबोल बानायनाय बेबायदिनो सियार बेरेन्सि बाय बानायनाय एबा बिदिनो आखाइनि हाबा होननानै बुंबाय जेरै बेफोरबायदिनो माखासे गावनि आखाइजों रोंनाय जेरै माखासे
औ
मेकानिक होनना बुङो मिथिना लानाय जायोबा जोङो बुंनाय जायो नोंगौ नोंथाङा जिथुनाखि बुंदों एबा आंनाव कुइसन खालामदों नंगौ जोंनिथिं बेफोरबायदि आखाइनि हाबा मावनानै एबा आखाइनि जिथुनाखि
जेखाइ खबाय हेबनानै एबा बेफोरबायदिनो माखासे उवाल गायहेन दाननानै जाफुंसार जानाय होननानै बुंङोबा जोबोद खम होननानै बुंनांगोन बिदिनो माने रों रोंगौ दङ साफा सानै दङ नाथाय बिथांमोना मा ने गोसो होनानै मावा खामानिखौ मावो
उम
समाव माने बिदिनो रेगुलार माने मावा बिथांमोनहा माने बायो जानांगौ जुदि जोङो मोजाङै जुदि गोसो होनानै मावोब्ला गासिबावबो जोङो जिउ खुंनो हायो एबा जिउ जोङो जिउ खुंनायनि राहाखौ जों मोननो हायो जेनेबा जोङो जिउआव
थांना थानो थाखाय सुबुं माहारिनि बा जोङो माबा मोनसे नङा जों माबा मोनसे खामानि मावनांगौ जायो जेरै नोंथा थाङा बुंदों जेरै जोङो गासैबो सुबुङानो जोङो लेखा फरायदोंब्लाबो गासिबो सुबुआनो साख्रि मोनजोबा बा गासिबो सुबुं माने दिनै फरायदोंबाबो साख्रि मोनजोबा नङा आरो साख्रिनि इन्टारभिउ होदोंना होदोंब्लाबो गासिबो समा जेनेबा फैजोबा बेनिफ्रायनो माबा मोनसे माबा मोनस जों जिउआव मावनांगौ जायो थिग बेबायदिनो सोरबाबा दिनै आखाइनि हाबा मावनानै एबा सोलोंदों जेरै गारि सलायदों सोरबाबा बेबायदिनो माखासे मानो आखाइनि हाबा बा होनना राजमिस्त्रि होननानै बुङोब्ला माखासे न' बानायनाय बेफोरबायदिनो माखासे बेफोरबायदिनो एक्सट्रा एक्सट्रा खामानिफोरखौ मावनानै जिउ खुंनाखौ जों नुबोदो बिदिनो गासैबो सुबङा मोनजोबा नोंगौ सोरबाबा सुबनो बेफार मावनानै जानांगोन सोर बिदिनो खेथि मावनानै जानांगोन सोरा बिदिनो गला दखान फानना जानांगोन आरो सोरबाबा बिदिनो गुबुन जायगायाव थांनानै जोङो खामानि नि मावनानै रां खामायनानै जानांगोन बेखौनो जों न'खरखौ खुंनांगोन नंगौ जोङो जिउआव थांना थानो थाखाय माबा मोनसे नङा माबा मोनसे जों जिउआव खामानि मावनांगौ ओमफ्राय बेफोर खामानियानो जाहैबाय नोंनि सयसनि सायाव जायो सइसनि सायाव जायो बा नोंनि गोसोनि सायाव जायो नोंनि जिउआव माबोरै नोङो जेनेबा थांनानै थानो लुगैदों एबा नोङो माबोरै संसार जानो लुगैदों बैफोरो नोंनि सायावनो जायोबा नों आंनि सायावनो बैफोरो सोनारो आरो नोंथां जेरै दिनैनि जिथुनाखि जानाय खायद बै जानाय खायदखौ' नोंथाङा दिनै मा जागोन अमाजों जागो ना अमाजों जागोन ना दाावउजों जागोन अमा बेदरजों जागोन बे नोंनि सइस नों दिनै आमुग आं दिनै गोजान जायगायाव बा थाङा बे नोंनि सयस आं दिनै ओंखाम जाग्रोबा
उ
बेफोरबायदिनो माखासे जोंनि जेनोखि
संसार जानाय बेलाबो खामानि मावनायनि बेलाबो बिदि मोनसे चयस थायो जेरै नोंहा गारि सालायनायनि सयस थायो नों गारि सलायनायनो हा बेबायदिनो माखासे चइसफोरखौ लानानै जोङो खामानि मावब्ला मावोब्लानो जों जिउआव दावगानो हायो एबा जोङो जिउआव जाफुंसार जानो हायो थिग बेबायदि सोरबाबा बिदिनो माखासे जोंनि हारिमु एबा खाम दामनाय एबा खाम बानायनाय बेफोरबायदिखौ जोङो
दाननानै जेनेबा जोङो जाफुंजार जानायफोरखौ नुदों बेफोरबायदियाव जोङो आखाइनि हाबा फारि खुलुमनानै जोङो मोजां मानसि जानायखौ जों नुनो मोनदों थिग बेफोरबायदिनो
उ
जोङो जिउआव जाफुंसार जानोबा जाय जों बेफोरबायदिनो जोङो हाबा मावनांगोन मोनफा मोनफा गावबा गाव जोङो गावबा गाव थांखि लानांगोन जेरै जेरै हागौ गाव जेरै हागौ ओरै जोङो थांखि लानानै जिउआव खामानि मावब्लानो जाफुंसार जागोन होननानै आं सानो आरो नोंथां दा नोंथाङा बेनि बेलायावनो माबाफोर बुंबावनो दं एबा माबाफोर सोंनो लागा दंबा नोंथांखौ आं खावलायनाय जाबाय
औ सोंनो सानदों जेनेबा दा नोंथांमोननिखैजाय बे जेनेबा जाखांफुनाय लाइमोनफ्रा ओरैनो मा मावनानै बांसिन थायनायखौ नोंथाङा नुनो मोन्दों
नंगौ नोंथां जोंनोखि बेखार जेंना जों बेखौ बुंनांगोन बेखार जेंनाया जोंनि बा जोंनाव जोबोद थांदों नंगौ जोंनि लाइमोनफ्रा मा मावनानै थां थायनारि बुंङोबाथाय गोबाङानो जोंनि लाइमोनफोरा गुबुन जायगायाव बा गुबुन देशआव एबा जोंनि इण्डियानि बाहेराव जोङो इण्डियानि बाहेरायाव खामानि मावनानै जायफ्रा दंहैयो एबा जोङो थानानै गोबां रां खामायनायखौ नुनो मोन्दों बेफोरबायदिनो खायसेया न'वावनो थायो माखासे बिमा बिफाफोरजों दाथ' दैज्लां बोसोर दैज्लां बोथोराव आबाद मावनायाव हेफाजाब होयो आरो जाय फोरा हेफाजाब होयो जायफोरा न'वाव थाबाय आरो जायफोरा इदिनो बांसिनानो गोजानाव जों खामानि मावना थांनायखौ नुनो मोन्दों जेरै केरेला बेंगलर बेफोरबायदिनो गोजान गोजान जायगाफोराव खामानि मावना। थांनाय माखासे गावबा गावनि थांना थानायनि माखासे रां खा रांखावरि आयदा एबा थांना थांनांगौनि थाखाय माखासे जिउ खुंनांगौनि थाखाय माखासे रां खामायहैनायखौ जों बे समाव नुनो मोनदों नुनो मोनदों आरो नोंथां।
उम।
हेलौ
औ खोनादों ना नोथां?
खोनादोंना।
औ खोनादों।
औ खोनागासिनो खोनागासिनो खोनागासिनो नंगौ नोंथां बिनि बेलायावनो आरो माबाफोर मिथिनोबा सों औ देलाय
औ जेनेबा स्किला
स्किलखौथ' जेनेबा मानसिनो एकदमबारे थांना थासान्दियाव। थैजासिम एकदमबारे बे बुस्थुखौ नांखाथारगौ आरो नोंथां। नोंथांमोननियाव आरोबाव जेनेबा। स्किला बेबायदिनो सोरबा गारि गुरा सालायनानैबो न'खर सालायग्रा सुबुंफोर दं नामा बेफोरबायदि स्किलखौबो मावनानै मानसिया। जेनेबा नोंसोरनियाव माने बेफोरबायदि सालायनानैबो जे जानो हायो मोजाङै न' ओ खर सालायनो हायो जेनेबा सोरखौबा नुदों नामा नोंथाङा नोंसिनि एरियायाव।
औ नंगौ।
नंगौ जोंनिथिं बेफोरबायदिनो नोंथाङा जिथुनाखि सोंथि सोंदों बे सोंथि नंगौ। जोंथिबो बेबायदिनो आखाइनि हाबा मावनानैबा गारि सालायनानै बा बिदिनो ट्रेक्टर सालायनानै बा बेबादिनो जि सिपि सालायनानै बा बिदिनो एल एनटि सालायनानै बा गोबां मानसि दङ जोंनि गेजेराव बा जोंनो नखर खुंगासिनो दं बेखौ जों दिनैनि दिनाव नुदों आखाइनि हाबा मावनाय नोंगौ दहयनो बुखादोंमोन जों औ‌ फरायनानै गासैबो सुबुङानो साख्रि मोनजोबा आरो दिनैनि दिनाव मानो होनबा जोंनि जिथुनाखि सुबुं अनजिमा जोबोद बांनायनि जाहोनाव गासिबो सुबुं साख्रि मोनजोबनो हाया जायनि जाहोनाव जों माबा मोनसे नङा माबा मोनसे खामानि मावनांगौ जायो। बेफार फालांगि जों मावनांगौ जायो जेरै जोङो खेथि मावनांगौ जायो जेरै जों बिमा-बिफाजों जोङो ओ आबाद फोथाराव जोङो मुखुब जानांगौ जायो थिग बेफोरबादिनो खायसेफोरा बेफोरबायदिनो माखासे गावबा गावनि सयिस मुथे गावबा गावनि थांना थानायनि बेलायाव माखासे बिदिनो थांखिफोर लायो जेरै गारि स'लायनाय बेफोरबादिनो माखासे
मा होनो स'लायनाय बेफोरबायदिनो सोरबाबा ट्रेक्टर स'लायनाय बेफोरबायदिनो सोरबाबा गोजानाव थांनाय। बेबायदिनो माखासे सोरबाबा बिदिनो राजमिस्रि बेफोरदिनो गावबा गाव गावबागाव थांखि लायो बा सयिसा बेबायदि माव नाथाय नोंथां बुंनाय बायदि बा नोंथांनो जिथुखि सोंथि बे सोंथिनि जिथुनाखि होननाय नंगौ जोंथिं बेफोरबायदिनो गारि सालायनानै गोबां सुबुङाबो जिउ खुंदों एबा जिउ खुंगासिनो दं दिनैसिमहालागै आरो इयुनावबो ओ खुंलांगोन नंगौ बिथांमोना दिनै गारि स'लायनानैनो एबा गावबा गावनि जिथुनिखि आखाइनि हाबाखौ गावबा गावनि गावबा गावनि जि बिद्दा बे बिद्दाखौ बिथांमोनहा सोलोंना लानानै दिनै बिथांमोनहाबो दिनै गारि सालायनायजोंनो दिनै बिथांमोना न'खर खुंनायखौ बे समाव नुगासिनो ओ नो दं आरो नोंथां।
जोबोर मोजां मोनदों नोंथांजों सावरायनानै। जोंनिखिबो बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो जेनेबा जोंनि मानसिफोरखौ ओ सोरबा गारि सालायना थानाय सोरबा बाहेरायाव खामानि मावना थानाय। बिदिनो सोरबा आबादाव ओ। आबाद होनब्लाथ' जोंनिखिजाय बांसिनानो आबादखौ गोरानखौ रावबो गोरान। गोरान आबाद मावनानै बांसिनानो रां खामाया जोंनि खिजाय जोंनि मानसिफ्रा मेसे दैज्लां बोथोराव मेसेङाव खास खामायो बयबो। आलु होननाय मोनसे दं बे आलुखौनो गायो ओमफाय आरो बेसर गायो ओमफाय बेसर फोयो ओमफ्राय सामब्राम फैयो। बा गायो। बेखिनियानो जोंनिखि बांसिन सलियो जोंनि बे खाथि खालायावबो आलु मेसेङावबा आलु, बेसर ओमफाय सामब्राम ओमफ्राय आरो दैज्लाङावबा अखल माइ आरो फाननो थाखायथ' माखासे मैगंफोर गायबा फानजायो नाथाय बेफोरबायदि जेबो गाया। होमबा नोंथांजों सावरायना जोबोद मोजां मोनबाय जोंना समा जाबायमोन नोंथां।
नंगौ नोंथां। नोंथांजों सावरायना जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो उननि समावबो नोंथांजों बेबायदिनो सावरायबगोन होननानै मिजिं थिनाय जाबाय।
औ जागोन नोंथां।